औे खोनाबायना नोंथां? औ खुलुमबाय।
औ गोजोन सांजो फुनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय नोंथांनिसिम।
गाहाय हामलायनायखौ जासि हरग्रोनाय जाबाय।
औ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो?
नै नोंथां आङो बोरमा आबाद मावदोंमोन बोरमा फार्मिं दङ आंहा आं दा बोरमा फार्मिंनिफ्राय नो फैनानै दासो रेस्ट लादोंमोन आं नोंथां जिरायगासिनो दङ।
आ आदसा आदसा।
नोंथांनो फोरमायना होनो नामा बोरमा आबादखौ बोरै मावनाय जायोबा फार्मिंखौ?
औ नोंथां फोरमायनो हागोन।
बिदिब्ला बेबायदिनो नोंथाङाबो जिउ खुंलांनो हागोन आरो बोरमा आबादखौ सिगाङावनो नों का खालामनोब्ला एबा बोरमा फारमिं खालामनोब्ला नोंथांनो से बिघा एबा नै बिगासो हानांगोन आरो नोंथां।
औ।
बिनि उनावहाय मा नां खालामनांगोन नोंथाङा। ओ से बिघा एबा नै बिघासोआव मा होनो ओ। मा खालामनांगोन नोंथाङा गांसो गांसो मा होनो गायनांगोन आरो नोंथां गांसे गायखांनायनि उनाव मा होनो? ओरैनो इसे फुवासे हायाव नोंथाङा मा खालामदो ओ। न' लुना होदो आरो बोरमा थाग्रा। बोरमा थाग्रा बैसांखौ माबोरै लुनांगौ होनोब्ला बोरमाखौ गोजौआव बैसां खालामनानैसो लुनांगौ आरो आरो बैसां खालामनानै लुनानै ओमफ्राय मा जानांगौ बै बोर-बोरमाया खियोब्ला बोरमानि खिया गाहायाव फैनांगौ आरो नोंथां। जार। दो नोंथाङा बै बोरमाफोर खिला हासुला जायोबाथाय बै बोरमानि खिआ गाहायाव गोग्लैफैयो। होमबा नोंथाङा मोजाङैनो साफा साफ सिखोन खालामनो गोरलै जायो आरो नोंथां। बेबायदिनो बोरमाफोरखौ मोजां। ङै जोथोन लाबाय थानांगौ ओ बोरमानि थाखाय गोग्गो आदार। गोग्गो आदार जगायना होनां। गौ आरो बोरमा थाग्राया लेथ्रा जानो मोना माने बेमार आजार जायो लेथ्रा जायोब्ला। बेनि उनावहाय मा खालामदो नोंथाङा न'खौ मोजाङै लुदो। जाहाथे मा होनो सिला सिगुन दावउखाफ्रा बोरमा फिसाफोरखौ साबनानै लाङा। आरो फिसा फिसा। बोरमाफोरखौ मालाबा सियाल सैमाफ्राबो अरथारनानै लानानै थाङो आरो नोंथां। बेबायदिब्ला नोंहा न' न'खौ लुनानै लाखांबाय नालाय जा न'आव लुखांनानै लान। नायनि उनाव नोंथाङा बोरमा मा फिसिगोन नोंथांनि सायावसो बोरमाखौ। जोंनि गामियावनो मोनग्रा ओनसोलनि जों फिसिबाय थाग्राखौ फिसियोब्ला नोंथाङा इसे। मुलाम्फाया खम जायो आरो नोंथां। ओ आरो नोंथाङा मा होनो बै जों बाहेरानिफ्राय लाबोनाय। बोरमा बेलेग बेलेग जादनि दङ गोलाव गोलाव खोमा गोलाव गोलाव बेखौ फिसियोब्ला नोंथाङा मा होनो। हो बांसिन मुलाम्फा मोननो हायो आरो नोंथां आरो ओरैनोब्लाबो बोरमा फिसियोब्ला बांसिन मुलाम। फा मोनखायो। मानो होनब्ला बोरमानि आदारखौ जों बांसिनानो मिथिंगानिफ्रायनो मोनखायो आरो नोंथाङा। जेरै बफफांनि बिलाइ। हाग्रा ब्रंग्रा नोंथाङा एसे बेलासियाव एबा दसे सम थांनानै। हानानै लाबोबानो नोंथाङा मा होनो बोरमानि थाखाय। नोंथाङा आदार जगायनानै होनो हायो आरो नोंथां। खोनादोंना नोंथां बेनिखायनो। मा होनो नोंथाङा बोरमा आबाद मावनायाव एसे जोंहा राङा मुलामफाया बांसिन था थायो आरो नोंथां बेबायदिनो माब्लाबा माब्लाबा समाव हाग्रा बंग्राफोर मोनाब्ला गांसे गांलाफोर मोनाब्ला मा जायो ओम मा होनो बे बिसोरनिनो जाग्रा आदार नि थाखाय जोंहा मा बाजारनिफ्राय मोननाय दानाफोरखौ बायनानै लानानै दोनफैनांगौ आरो नों थां होमब्ला नोंथाङा बै गांसे गैयै समाव बेखौनो जाहोनो हायो ओरैनोबाबो बेखौ फुङाव एसे एसे जाहोफानांगौ मानो होनब्ला बिसना मा खालामनांगौ ओ बिसनि देहाया थाब गिदिर देरो आरो नोंथां बेनि उनाव नोंथाङा बिसोरनो सम सम सप्थायायाव खनसे बा खननै भिटामिनबो जाहोनां गौ जाहाथे थाब गिदिर देरनानै नोंथाङा थाबैनो फाननानै रां आरजिनो हायो बेबायदिनो बिसोर फोरबो मालाबा मालाबा माखासे जेंनाफोरजों मोगा मोगा मोगि जानांगौ जायो बिदिनो बिसोरबो लोमजायो एबा बेमार जायो बेबायदिनो बेबायदि लोमजायोब्ला बेमार जायोब्ला नोंथाङा बेखौ नोजोर होबाय थानांगोन आरो बिसोर दद्र' दद्र' थायो आरो ओरैनो गांसोखौबो जानो नागिरा या हारसिं हारसिं खनायाव थाबाय थायो आरो बेबायदि जायोब्ला बे बोरमाखौ लानानै गुबुन जायगायाव दोनहैनांगोन आरो नोंथां गुबुन जायगायाव दोनहैनानै मा खालामनांगोन बिसोरनो दोनफानो मोननाय नङा मानो होनब्ला बेमारा बार देरोब्ला आ बिसिनावबो बै बोरमायाबो बेमार जाफानानै नोंथां मोननियाव मा खालामो नोंथांनि माखासे बे बोरमाफोराव बेमार सनदेर फानो हागौ आरो बिदिब्ला नोंथां नोंथाङा गोबां रांनि खहा जानो हागौ आरो नोंथां बेनि थाखायनो बै बोरमाफोरखौ गुबुन आलादा जायगायाव दोननांगौ आरो नोंथां बेबायदिनो नोंथाङा ओ बोरमाखौ मोननो हागोन। से बोसोरनि गेजेरावनो नोंथाङा बोरमाखौ गिदिरै मोननो हागोन आरो नोंथां। बेबायदिनो नोंथाङा बोरमाखौ फानहैनो हागोन ओ गथायै फानबाथ' नोंथाङा एसे बिबांनि राङा खम जायो आरो नोंथां ओमफ्राय नोंथाङा नोंनो न'आवनो गोदानानै एबा दाननानै फानोबा नोंहा बांसिन मुलामफा जायो आरो नोंथां। बे बेदरल' फाननाय नङा नोंथां बेजों लोगोसे नोंथाङा बोरमा मेनदा फानोब्ला नोंथाङा बोरमा मेनदानि उलखौबो फाननानै रां खामायनो हायो आरो नोंथां। बे बोरमा मोनदानि उला जोबोद बेसेन गोसा। जायजों मा खालामनाय जायो गोजां बोथोरनि जि सुइथार बेबायदि खालामनाय जायो आरो नोंथां बे बेनि सुइटारफोरा गानोब्ला जोबोद गुदुं मोजां मोनो बेजोंजों लोगोसे जोंहा मा बोरमानि गाइखेरबो फाननो हायो आरो नोंथां बोरमानि गाइखेर फानोब्ला जोंहा मुलामफा जायो बांसिन मानो होनबा बोरमानि गाइखेरासो से मोसौनि गाइखेरनिफ्राय गोथावसिन होननानै माखासे मानसिफ्रा बुंनाय जायो आरो नोंथां‌। बेखायनो नोंथाङा बोरमा जों लोगोसे बोरमानि गाइखेरबो फाननो हागोन आरो। बेबायदिनोसै नों नोंथां आङो बोरमा आबादखौ बोरै मावो बेखौ आङो फोरमायना होनाय जाबाय बेबायदिनो नोंथाङा इयुनावबो माल माफोर बोरमा आबाद मावोब्ला नोंथाङा बे आंनि बुंनाय बायदियैनो नोंथाङाबो बोरमा आबाद मावनानै रां खामायनो हागोन आरो न'खरखौ दैदेन लांनो हागोन। बिदिब्ला नोंथाङाबो आंनो नोंथांनि रोंगौथिखौ आंनो मोनसे फोरमायना होदो। नोंथांनाव माबाफोर रोंगौथिबो दं नामा?
आं नोंथांनिसिम जोंनि बिफां लाइफां गाय गोनां बिफां लाइफांनि गोनांथिनि बागै एसे एसे सावरायनो सानदोंमोन।
औ नोंथाङा फोरमना फोरमायलांदो नोंथाङा।
औ जों बयबो मोनथिखायो बिफां लाइफाङानो जोंनि थांना थानायनि राहा होननानै। बिफां लाइफां गैयाबानो माने जोङो थांना थानो हाया होनना मोनथिखायो मानोना बिफांनिफ्रायसो जों अक्सिजेन मोनो जेजों जों हां लायो बि जेजों नों थांनानै थानानै दङ दा बेफोर बिफांनि थाखायसो बिफाङा गोबां रोखोमनि जोङो मदद होयो जेरै बार जानाय आदार आरो मुलि गोबां मुलियानो बिफां लाइफां बिफांजों जायो होननानै जों मिथियो जेरै आरो आयुरवेदिक बेफोरबो जोङो गासिबो बिफांनिजों बानायजोबनाय बिफां बिफांजोंनो बानायनाय होननानै जों मोन थियो ओ बिफांजों जोङो आरोबाव फिथाइ सामथाय मुलि लेखा जों जेराव लिरो बेबो जोंना लिरो फरायो बेफोरबो जोंना बिफांजोंनो बानायो। आरो गय बिगुरफोरखौथ' जोङो हाबाफ्राव थोरसि ल'था बानायनानै जोङो हाबाफ्राव बाहायनाय नुयो दानियाव आरो औवा गुनदैजोंबो जोङो मुरथि आरो माबा माबि गोबां माबा माबि बानायो होननानै जों मिथियो आरोना आरो माखासे मेडिसिनेल प्लेन्स जेरै ओ न' जों जेखौ न'आवनो गायो। एबा जोंनि न'नि बाउणड्रियावनो थायो बेनो जाहैबाय थुलसि थुलसिजों जोङो ग'गा मोननायफोरा हामो होननानै मिथियो आरोबां खायफा खायफा मानसिफ्राथ' थुलसिजों दुगैबावोसो। आरो दङ जोंना एल'बेरा एल'भेराजों जोंना मोखाङा साफा जायो होनो आरोना जोंनि मोदोमनि माबा माबि सिथर माबा माबि फोरा खारो होननानै जों मिथियो। आरो एल' बेराफोरा खानायाव फुनबाथाय खानायाबो मोजां जायो बिदि होननानै मिथियो आरोना एल'बेराया जोंनि माबानि थाखाय बिराद मोजां माने जोंनि स्किन फोरनि थाखाय बिराद मोजां। आरो जोङो जोंना सुमफ्राम बिलायाबो जोङो बेबो मेडिसिनेलाव माबायो मानोना जोंना सुमफ्राम उदै सानाय समावहाय सुमफ्राम बिलाइ जायोबा जोंना उदैया सागायो एबा साननाया खम जायो होननानै मिथियो आरोना आरो गेनदा फुल बिलाइफोराबो जोंना ओ बहाबा आथिं आखाइ बौनायफ्राव थैया गगायो थै थैया गगायाखैबा बे गेनदा फुलनि बिलाइफोरखौ जों सिफ्लेनानै से बे थै ग'नाय एबा बौनाय जायगायाव जोङो होनानै होनबाथाय थैया गगायो होननानै जों मिथियो आ रोना आरो दंबावो जोंना खानसिन जिंगा खानसिन जिंगाखौ जोङो गगा मोननाय एबा गुजुनायफ्राव जायोब्ला जोंना गुजुनायफ्रा हामो आरोना आरो आमलाय बिलाइफ्राबो जोंना माबायो बे मा होनो बेखौ आमलाय बिलाइयो जोंना खामानि होयो आरोना बिदिनो मेडिसिनेलाव गोलैयो आमलाय बिलाइफ्राबो जों बे बेनिखायनो बिफां लाइफां दानफायनायखौ बनद' खालामनानै जोंनि बिफां बांसिन बिफां गायनांगौ होनो आरोना आरो जों दा गरम जानायफ्राबो जोंना बिफां लाइफां दानफायनायनि थाखाय दा जे ग्लबेल वारमिं बारायगासिनो जोंना बेफोर बिफां लाइफां दानफायनानै टाउन सहर खालामनाय बिल्डिंफोर लुनायनि थाखायनो जोंना दा ग्लबेल वार्मिंया बाहाय बारायगासिनो जेनि थाखाय जोङो गरम गरमनि थाखायनो जों थानो हाया आरो गरमाव जोंनो खसथ' मोनो बिनिखायनो जोङो ओ जे गामिफ्राव थांनानै जोङो जेन'बा जाय मोनथिया जाय बिफां लाइफांखौ दानफायो जाय दाथ' बांसिनानो गामिफ्रावबो बिफां लाइफां दान फायनानै बिलदिंफोरसो लुग्रा जाबाय टाउननि मानसिफोरानो गामिफोराव थांनानै बांसिन बिदि बिदिनो गामिखौबो माबानानै माबाफोर जेन'बा इडासत्रि एबा दस्रा हटेल माबा नङाबा मल्सफोर बेबायदि खुलियो आरोना दानिया बेफोरखौ बनद' खालामनांगौ मानोना बिफां लाइफां गैयाबाथाय देनांहाय जोंनि थाखायनो खसथ' जागोन आरो खायफा खायफा मानसिफोरा मोनथिया माने बेफोरखौ स' जोङो ओ गोरों गोरा मानसिफोरा एसे बेफोर जाय मानसिखौ जाय मानसिफ्रा मिनथिया बिसोरखौ मानसि फोरखौ जमा खालामनानै एसे फोर माबा खोन्थाना होनांगौ माने बिफां लाइफांनि गोनांथिफोरखौ जाहाथे जोङो इयुनाव बारा खस्थ' मोननायनि थाखाय बिफां लाइफां गैयिनि बिफां लाइफां बिफाङा आरो दावमा दाउसाफोरनि थाखायबो न' होननानै जों बुङो मानोना अखा बोथोरफ्राव अखा हानाय समावहाय उम दाउफ्रा जोंना थानो जायगा गैयाबा बिफाङावसो मानानै थायो बासा खालाम नानै थायो बा थानाय बानानै थायो आरोबाव दाउफ्रा गावसिनि बिदै दैनो एबा न'फोरखौबो माबानिखौ गावसिनि न'फोरखौ बिफाङावसो बानायनानै थायो। इखायनो आं बेखौनो बुंनो सानोखि जोंनि बिफां लाइफांखौ दानफायनायखौ बन्द' खालामनानै हाजासे बिफां गायनांगौ। आरो औ जासे बिफां गायनांगौ आरो जेनेबा सासेयाव मोनसे सानसेयाव एबा सानसेयाव जेनेबा सासेयाव मोनसे बिफां गायोबानो जोङो बिफांनि देनांहाय माने बिफांनि प्रब्लेम जानाय नङा माने जोङो माने ग्लबाल वार्मंनि सिखा रबो जानाय नङा। इखोनो आं माने दाथ' ग्लबेल वार्मिंनि थाखाय जोंना पलिउसनफ्राबो बालायगासिनो गारि- गुरा फोरनि थाखाय आरो बिल्डिंफोर लुनानै जोंना बिफां लाइफांफोरखौ जेखौ आं जों बुङो डिफरेस्टेसन जाना जागासिनो जोंना बिफां लाइ फां गैयिनि थाखाय। एखायनो जों हाजासे बिफां गायनांगौ आरो मेडिसिनेल प्लेेनसफोरखौबो जोङो बांसिन माबा खालामनांगौ न'फ्राव गायनानै लानांगौ। मानोना बेफोरो जोंना एसे फिसा फिसौ खामानिबाबो माबाफोर बौनायफ्रावबो जोङो न'आवनो दंब्ला जों बेफोरखौनो बाहायनो हायो एबा निम बिफांफोरा जोंना न'आवनो थायो जों बेफोरखौनो जानो हायो एखमबा नांगौ समाव जोङो उदैफोरनि थाखाय खायबो निमफोरा बिराद मोजां जायो। एल'बेराफोराबो जोंना एल'बेराया बिराद खामानि होयो माने एल'बेरा बिबारा जोंनि थाखाय बिराद लाखि लाबोयो होननानै जों मोन्थिनो मोनो मानोना गोबावजोंसो एल'बेरा बिबारा बारो आरो लाइक दस बोसोरजोंसो खनसे बारो होननानै मिथियो आरो ना ओमफ्राय बे बे न'खराव जायनि नख'र न'खराव बे बिबारा बारगोन दस बोसोरसोनि उनाव बिसोरना लाखि जायो होननानैबो जों मोनथिनो मोनो बेखायनो एल'बेराखौ हाजासे गायनानै लानांगौ निमफोरखौ एबा सुमफ्राम बिलाइफ्राबो जोंना बिराद मोजां बेफोरखौबो जों गायनानै लानांगौ जाय जे आरो नोरसिंफ्राबो जोंना मेडिसिनेल होननानै मिनथिया बेहाय भिटामिन ए भिटामिन बि आरो भिटामिन सि आरो भिटामिन इ बो थायो। इखौनो जों जाबा जोंनि थाखाय बिराद मोजां आरोना बेफोरो आरो